अ नोंथाङा दा मा खालामदों। दङ दसे सम
औ
उम गरसे सम फैयोबा आं बिथांनि मोनखौ दा सावरायनोसो सानदोंमोन आङो।
अ सावरायलायनो हागोन।
आं माने जोङो बिजनेसनि सायाव सावरायनो सानदों आरो। जेरै मा बिजनेस खालामगोन जोङो फैसााया रां खामायनो हागोन बा माया मायाव जोङो मा बिजनेस मावनानै जोङो। बेफोर रांफोरखौ बोरै मोननो हागोन बेफोरनि सोमोन्दै।
औ सावरायजागोन नोंथां।
होनबा बिथाङा एसे बिनो। खोथाखौ फोरमायनो हागोन नामा?
अ दा आं आंनि एसे एनै मिथिनायफोरखौ नोंथांनि सिगाङाव फोरमायनो हागोन दा नोंथाङा खोनासंबानो जाबाय। दा जों बिजनेस होनबाथ' मोनसेल' थाया गोबां थायो जों बेलेग बेलेग मडेलै जों। मावनानै जों बिजनेस खालामनो हायो नङा होमबा नोंथां जों जायगायावनो थानानै बा गुबुन जायगायाव थानानै बिदिनो। दा जों जायगायावनो थानानै बिजनेस थ माने एसे एनै जोंनि खाबु थानायफोरखौ आं फोरमायनो सानदों जेरै जोंहा न'फोरावनो जोंहा हा हु दङब्ला जों बिदिनो मैगं थाइगं गायनानै आबाद मावनानैबो जों माने मोनसे बिजनेस मावनो हायो जेखौहाय जों माने आबादनि फिथाइ मोनगोन जों बेखौनो फाननानै। रां आरजिनो हागोन नालाय होमबा? जों आबाद मावनायावबो बिदिल' नङा नोंथांजों जों मैगं थाइगं गायनायजोंल' जों आबाद मावनो हागोन। जोङो ज जेरै जों फिथाइ सामथाइबो हागोन जेरै जों हमनानै ला जों मोनसे जायगायाव दङ बेवहाय जों मैगं थाइगं जों बयबो गायसावजोबो दा जोंहा बेवहाय सेल जाबाबो माने दाम दरफोरा बारा मिलाया माने बयबो गाव मैगं थाइगं गायसाव जबो होनबा। जोंहा माने एभेलेबल बांद्राय जाबाथाय दामफोराबो बुख्लायो नङा होमबा। दा जों बेफोरबायदियाव जायोब्ला जों बेलेगबो गायनो हागोन। जों मैगं थाइगंनि अनगा बेलेग आबाद मावनो हागोन जेरै जोंहा फिथाइ सामथाइनि आबादफोरबो थायो। जों बेवहाय बेफोरखौ गायनो हागोन जेरै जोंहा फिथाइ सामथायाइ होनोबाथ' गोबां बे थायो। जोङो गायनो हागोन जेरै जोङो बैग्रि बैग्रिनिबो जोङो माबा हायो बन बैग्रि नङा होमबा? बन बिग्लिनि जोङो आबाद मावनो हागोन। जों बेजोंहाय जों खनसे गायोब्ला जोंनो बोसोरथाम बोसोरन्रै जोङो माने माने जों आबाद माबानो हायो बेखौ खनसे ग गसेयाव जोङो बैग्रिफोरखौहाय
औ औ
बे आरो बेलेगबो थायो जेरै हमनानै ला जोंहा दड्रागन फिथाइ दा ड्रागन फिथाथ' गोबां डमान्ड ना गुबुन जायगायाव जोंनि जायायावबो आरो बिरत दामबो होन्नाय खोननानै मोन्दों जोङो केजि हिसाबै दा जों बेफोरखौबो जों गायनो हागोन जोङो माने सोलोंनानै लानानै जों बेफोरखौ गायनो हागोन आरो बिनि अनगायै जोंहा थागोन हमनानै ला जों फिथाइ सामथाय होनबाथ' थालिराबो फिथाइ सामथाइ बेथ'नो गलैया नङा होमबा नोंथां जों थालिरफोरनिबो जोङो माने आबाद मावनो हागोन बागानफोर बानायनानै मानो होनबा थालिराथ' सब समायदिमोन जोंहा जेरावबो सोलियो थालिरा जों जानाय मानाय जों आरो हमनानै ला जों अबेबाफोर फुजा माबा माबि होनायफ्रावबो जोंहा थालिरखौ नांगौ। जायो दा बेफोरनि थाखायनो जों थालिरफोरनिखौबो जों मावनो हागोन। आरो बिदिनो हमनानै ला जों नारेंखलफोरखौबो गायनानै लानो हागोन जे जायगायावहाय जोङो माने जों आबाद मावनो गोसो गैया होमबा जों नारेंखलखौ गायनानै फेदेरनानै लानो हागोन माने हबा इयुन समावहाय जोङो माने बोसोर थोरै जों मोनबाय थानो हागोन आरो जों बेफोरबायदि गायोब्ला
औ आरो बिदिनो जों जेनेबा मैगं थाइगं गायोब्लाबो जों ट्रेक्ट'र मोनसे लानानै जों आबाद बावबा गाहामसिन जागोन मानो होना नोंथां मानो होनबा ट्रेक्टर लायोब्ला जोङो जेनेबा हमनानै ला जों जोंनिनो निजे ट्रेक्टर थागोन जों बेवहाय हमनानै ला
माल ख फ ग मान
जों मैगं थाइगं गायनो थाखाय जों निजेनि ट्रेक्टरजों जों हालेवनानै जों माबानो हागोन होमबा जोंहा बारा खरसा थांनाय नङा आरो बेजों लोगोसे जों ट्रेक्टर थायोब्ला जों साइद बिजनेस मावनो हागोन जेरै हमनानै ला जों अबेबाफोरजों सोरबा मानसि ओ हालेवनो लिहरगोन जोंन हालेवहैनानै जों रां आरजिनो हागोन बा जोङो अबावबा भारा मारिनानै जों बाला रोगानानै बा अन्थाइ रोगानानै बेफोरबायदि जों ट्रेक्टरजों बिजनेस जों खालामनो हायो माने जोंनि आबाद मावनायावहाय हेफाजाब होनायजों लोगोसेयैनो ओमफ्रायो ह थायो गोबां जों आंथ' दा आबादनि सायावल'सो खोन्थादों बोरै मावनानै जों जानो हागोन नङा होमबा नोंथां जोङो दखान सखान खेवनानैबो जों जानो हायो हमनानै ला जोङो अबेबा जों सेन्टारफोराव जों दखान खेवबाय जों जिनि दखानानो हक बा जोङो मा होनोमोनलाय बिदिनो बेलेग हार्डवेर दखानफोरजों खेवनानै लानो हागोन आरो नोंथाङा जुदि सोलाबाबा न न'खरनि मानसिफोरखौ जों दोननानै आरो बेले बे खामानिफोर जों मावनो हायो नखरनि मानसि सासे जों दखानाव स सोनानै दोननानै बेफोरबायदि आरो नोंथां जेरैहाय अनला आरो नोंथांनाव एसे एनै टेलेन्ट दङ होमबा नों बे ेलेन्खौ जोङो देखायनो हागोन जेरै हमनानै ला जोंनाव एसे एनै कारेन्टफोरनिजों रोङो बा जों म मिसिनफोरनि मेकानिकफोरनि रोङो होमबा जों बिदिनो इलेक्ट्रिक जों दखान खेवनो हागोन बा हमनानै ला जों गेरेजफोर खेवनानै दोननो हागोन गारिनि बा जोङो बाइकफोरनि बिदिनो आरो नोंथाङा जुदि एसे एनै जि थि माने सुथेनायफोराव हायोबा जों माने म होनोमोनलाय दर्जि खेवनानै लानो हागोन दर्जिनि दखान जेरावहाय जोङो जि थ सुथेनायनि जों मोनगोन आरो बेजों लोगोसे लंपेन्ट सिट गस्ला सिट जोंनावथ' गोबां फैयो फरायसुला फरायसुलिफोर द जोंनो इसोरनो दड्रेस नांगौ जायो बिदि जों सुथेनायनियाथ' मोनबायानो थायो नङा होमबा नोंथां दा जों बिदिनो बेफोरबायदि दर्जिफोरखौ जों खेवनानै दोननो हायो आरो जों बिनि जों पार्ट टाइम बेलेगबो जों मावफुंनो हायो जेरै हमना ला जोङो जाग्रा मुवा जाग्रा मुवायाथ' बयनोबो नांगौ गावनि जिउआवहाय नना थांनानै थानो थाखाय होमबा जों बेफोरनि थाखायबो जों हटेलफोर खेवनानै दोननो हायो जेरावहाय जों लोगो नांनानै मावनो हायो बा जोङो ह हारसिंबो मावनो हायो न'खरनिजोंनो खालामनानै जोंहा बेफोराव बारा थाङा जों बेलासि समाव दसे होनानै जोङो बेलेग खामानियाव जोंहाय ध्यानबो होनो हायो दा जों बे हटेलफोरखौहाय बेलेगसिफ्राव खेवनानै सोरबाफोर सेन्टारफोरावहाय फैयोब्ला जानो फैगोन बेफोरबायदि आरो नोंथां दा बुंबाय थायोब्लाथ' बिजनेसनि सायाव गोबां खोथा ओंखारो बिदिनो नोंथां नाथाय माने आंबो बारा मोनथिया आं एसे एनै आंनि मिथिनायखौ फोरमायदों नोंथांनि सायाव दा नोंथाङाबा आनि सिगांव एसे एनै माने फोरमायहरनो हागोन नामा आंबो मिथिनाय बायदि
औ आं माने बेखौनो आंबो बिजनेस बेखौनो बुंगोन जे बिथाङा है बिराद मोजां मोजां खोथाखौ बुंबाय बा खोन्थाबाय
औ
दा आंबो माने बिजनेस आं मोनसे बिजनेस साननानै दोनदों आरो जै आङो मोनसे टाउनावहाय हटेल हटेल बा जों जानाय जानाय लोंनाय मोन ना बेनि सायाव आं दखान खुलिनो सानदों जेरावनाखि आङो आरो साथाम लेबार सोगोनबा जों आं माने फेमिलि बिजनेस खालायगोन आरो बेखौ आङो हा हबा न'नि मानसिखौ दोनगोन आरो बेवहाय ओंखाम संग्रा बा जों बे ओंखाम रानग्रा बेफोरखौ जोङो बाय्रानिबाय लागोन बेफोराव आङो ओरै फुरियोबा ओंखाम बा बेदरजों संनानै बेयावनो जाहोगोन आरो जि कास्ट'मार फै बिसोरनो जाहोगोन बेयाव आरो आङो बेलेक जाग्रा मुवा चिउसफोर आइसक्रिमफोर चक्लेटफोर आरो दै खेपसि बेफोरखौ लागोन जेरावनोखि माने बांसिन कास्ट'मारफोर फैनायनि आरो जाग्रा मुवाथ' दानि समाव बिथाङा एसे सिगां बुंखाबाय जों जाग्रा मुवाखौ बिराद जाफायखायो आरो गुबुन मानसिफोरा माने टाउन साव थांबाथ' बेरायनो फैबाथ' जाखागोन नालाय बेनि सायाव आं माने बेखौ मोनसे खुलिनो सान्दों आरो बेवहाय माने जानाय लोंनाय जेरै सावमिन मम' बेफोरखौ जों ओहो ओहो बे संना दोनगोन बा बानायना दोनगोन बेखौ जोङो औ कास्ट'मारफोरनो जाहैगोन आरो बिदिनो गोबां दङ बे मोनसेल' नङा आं सानदोंमोन आरो बेखौ मावनो होननानै दा आं मोननैसो बिजनेसखौ खोन्थाबावनो सानदों जावनोखि बेखौ नङाबो जों दखान गस्ला दखानबो होन हायो टाउनावनो जेराव म ला आं गस्लाखौहाय गोजान जायगा बिहरगोनबा मोजां मोजां गस्लाखौ आङो आंनि दखानाव दोनगोन बेयावहाय दखानाव दोननाय लोगो लोगो माने कास्ट'मारा नुनानै बा मोजां मोननानै आंनि दखानाव फैबाय थागोन बेनि थाखाय आं माने बेखौ सानदों जायनिखि गस्ला लंपेन्ट जों हौवासा हिनजावसा गथ' गथाय उन्दै गासैनिबो जों दोनगोन आरो बेवहाय गस्ला साद जेरै बेखौथ' जों गानबाय थाखायो आरो आरो बिनि गेजेराव जोङो माने गुबुन माने गेलेग्रा माल नुवा बेफोरखौ नोङो सेम्पो साबोन जेरावनाखि जायनि माने नांगौखिनिखौ जों देलायग्रा बा गानग्रा जोमग्रा बेफोरखौ मोनजोब नायनि आरो बे नङाबा बिजनेस बेलेग दंबावो जायनिखि आङो माने ओ बेकारि बेकारि होनोना जायनाखि आङो माने न'आवनो केक बनायगोन बा जोङो जाग्रा मुवा बिस्किट बननानै बेखौहाय जोङो साप्लाय हरगोन गोजान जायगायाव बा जोङो बे ट्रेनफोराव फानोना बेयाव जायनोखि माने ट्रेनफोराव फानथिंलाबायो बिसोरनो साप्लाय हैगोन जाहाथे बिसोर ट्रेन सा सा फाननो हागोनबा बास बास फोराव जों बबेबा गोजान जायगायाव थांबा जों नुयोना बासफोराव जाग्रा मुवाफोर फानो बिस्कुट सानो जा बेफोरखौ माने बेफोरखौ साप्लाय होनो सानो बेबो मोनसे मोजां बिजनेस आं सानदों माने जों बिजनेस मावोबा जोंनि थाखायनो माने मानसिनावहाय आयदियाल' थानांगौ जाहाथे जों बेखौ नङा बेखौ मावनो हानायनि आरो जिथुनिखि बुंदों बिजनेस जेरै जों अन्थाइ बाला अन्थाइनि बिजिनेस मावनो हागोन जों थिनि लहा आरो जों हमना ला रड इथा बेफोरनो जों बेखौ मा होनो हार्डवेर होनो जायनिखि जों न'आव बानायनाय बा बिदिनो सिमिन्टफोर लांफैगोन बा थिंबो लांफैगोन सायनो नांगौ बेफोर माने अट'मेटिक फैखागोन माने जेराव मोनै बेयावसो लायगोन नालाय आं बेफोरखौ माने आं दखान होनानै होनायखौ मोजां नुयो मानो होनबा बेवहाय नोङो बेफोर बुस्थुआ सौनो थाङा एबा जों बेखौ रिटार्न हरफिननो हायो कम्पानियाव जायनोखि जों बेफोरखौ सेल खालायनो हाखै होनोमबा जों स्टकआव दोनबाय थानो हागोन बा जों बेफोरखौ स्टकआव जेब्ला जेबो होमब्ला जों आरो कम्पानिफ्राय मांगायगोन बा बिहरगोन अब्ला जोङो माने बिदिनो जायनो गोनांथि बेफोरसो लांफैखायो आरो गोनांथि गोनांफोरनोसो जोङो बेफोरखौ फानगोन आरो जों सिंलफोरावथ' माने दाम जायो बिदिनो जोंनियाव थाइसे थाइनैबाबो जों मोनजाखायो आरो बेफोराव गोबां खस्थ' आरो लेबार नांगौ जायो मानसि नांगौ जायो जायनोखि जों हिसाब हिसाब खिथाबजों मोजां जानांगोन बेफोराव माने जोङो बुरा बुरजानि ट्रन्जेकसन खालाम खालामनांगौ जायो जायनोखि जों एसे एनैनिनो जों पास हाजार सय हाजारनि मानलाङा जेनाखि जों न' लुयोबा जों बिस फसिस हाजारनि मा लाङो जायि बाला अन्थाइखौबो बेफोरबो दान जाजोबबाय आरो बेफोरखौ माने जों दोननो हायोबो मोजां मानो होनबा बेफोर माने गाज्रि जाया मा बेफोर सनसे न' सानसे सेल जायो बेफोर माने लस जाया आरो बेफोराव
औ
आरो बिदिनो गोबां बिजनेस दं आं सानो माने जों बिथाङा एसे सिगां मैगंनि बिजनेस खाबो जोङो बेफोरखौ मा होननो हायो जोंनि जोंनि खाथि खाला जों बेफोर बिजनेसखौ मावनाय नुयो मानो होनबा माने जायनोखिमाने फैसा खम बेफोर मावो बेवबो मैगंखौ गामियाव थिखोसिगोन बा न' न' नाव मैगं दं बेफोरखौ नागिर नागिर लायो आरो बिनि सायाव जोङो बेखौ लानानै मोनाबिलि जाबा बा टाइम जाबा जों टाउनाव फानहैयो जायनाखि टाउनाव मानसि फोराहाय मैगं थाइगं गाया बा इसोर बायनानै जानांगौ गोनां जायो बेफोरनि थाखाय माने बेफोराव हैनो हायोबा मोजां आरो
औ
दा आं माने बेखौनो बुंनो सानदों जे बिजनेसाव जोङो मालाबाो लस जायाबा जोङो मावबाय थानांगौ सानसे लस जानायखौ जों लस सानबाय थानोङा मानो होनबा जों बे बिजनेसा थांलाय फैलायसो नों माबलाबा बुरजा लाब जागोन मालाबा खम लााज म लसबो जानांगौ साननानै जोङो बिजनेसखौ मावालासिनो थाबाय जोंनिनो लस बेखौनो आं होननो सानो आरो बिथांनिसिम दा बिथाङाबो आंनि सिगां मोजां फोरमायना थोन आं बिथांनिसिम गोजोननाय जासहबाय दाथ' समाब जान हैबाय आं माने सिमावनो बिथांनिसिम दोनथ'नो होननानै सानदों आरो
औ दे होमबा गोजोननाय थाबाय सावरायनानै
औ दे